हेलौ
औ नोंथाङा खोनादों ना नोंथाङा।
औ खोनादों दे नोंथां।
औ दा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
अ दा गरम बोथोर नालाय आङो गरम मोननायखाय एसे बायजोआवसो जिरायनानै हा बार जादोंमोन आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां थिग आनो नोंथाङा जोंहा सावरायनो दं नोंथाङा।
औ।
औ ओंखामफोर जाबाय नामा नोंथां।
औ जाखांबाय नोंथां।
औ मा ओंख्रिखौ जाखोन नोंथाङा।
औ दालिसो जादों दालि मैगं। ओंखैमोन नोंथां दानि दानि बावैसो जाखांदों।
औ। नोंथांजों आङो दसे सम रायहनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा दसे सम होननो हागोन नामा।
औ औ हागोन दे नोंथां।
औ औ ओमफ्राय जोंङो गिबियावनो सावरायनो सानदों दे नोंथांनाव आरो मानो
औ औ नंगौ।
नो गुवारै फोरमायथिना होनो थाखै
औ औ हागोन नोंथां
फोरमायनो हागोन
औ आं मोसौनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनो
औ औ
फार्स्टावनो माहारि मोसौआ आथिं थोंब्रोय न'आव फिजाग्रा जुनार। ओ फिसाखौ गाइखेर दोवो आरो मानसि फोराबो गाइखेर होयो बेयो गांसो जायोग्रा मासे जिबा आरोना नोंथां ओ मोसौ रोखोमनि सोमोन्दै आं एसे बुंनोसै मोसौनि मोसौआ गिदिर बो थायो आरो फिसाबो थायो जोंनि ओ जोंनि मोसौनिख्रुइ बो सोनाबथिंनि मोसौफ्रा गिदिरसिन जायो आरोना नोंथां ओ मोदोमा गोलाव आरो मोदोमाव खोमोन थाजोबो। खर'आव गं मोननै थायो गाइखेराव ओ खायसेयाव थाया
औ
गं गैयैफोरखौ थब्र' होननानै बुंनाय जायो आरोना नोंथां जाय मोसौआ गं गैया बिसोरखौ थब्र' एबा लाव मुराबो होनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ
खोमा मोननैयाबो गोलाव गोलाव बेजों थाम्फैबो हैयो खोमाजों मोसौआ थाम्फै हैयो आरोना नोंथां। खोमानि खाथियाव मेगन थायनै थायो मेगना हरावबो नुयो बिसोरना ना नोंथां मोसौहा लानजायबो एसे थायो लानजाय बिजौआव खानाय थुब्रा थायो आरोोना नोंथां। बेयो बेजोंनो थाम्फै दांसो फोरखौ हैयो आरो ना नोंथां। मोसौहा गोजौआव हाथाइनि सिरिसल' थायो। मा माने मोसौ हारियाव हाथाया गोजौआव सिरिसेल' थायो आरोना नोंथां।
औ-औ
सिंनि खखाबाव मोसौनियाव हाथाय थानाय नुनो मोनो आरोना नोंथां। बेजोंनो बेयो गांसो जायो मोसौनि थोंब्रै आथिङाव आसुगुर थायो आरो बे आसुगुरा गेजेराव गावनाय आरोना नोंथां। मोसौनियाहा बेनि थाखायनो बेयो हाब्रुआवबो थाबायनो हायो। गायनायावबो आरो गायनायावबो आरो हालुवायाबो गोदोनायाव बारजा थायो आरोना नोंथां ओ हालुवा आरो दामब्रा मोसौफोरनि फाफ्लिया गोजौ थायो गायनि फाफ्लिया गोजौ नङा मोसौआ गोजा गोसोम गुफुर फाख्रा सावला बायदि बायदि गाबनि दङ आरोना नोंथां। दा आं मोसौनि आखुनि सोमोन्दै एसे फोरमायनि ओ मो मोसौआ गांसो जायो मोसौआ दद्र माहारिनि माहारिनि जुनार मोसौआ मानसि माहारिनि जुनार न'आव फिसिजाग्रा मोसौआ फालोजों थानो मोजां मोनो जेब्लाबो मोसौआ ओ खौसेयै थानो नाजायो मोसौहा मानसिनि रावखौ लायो जेरै सर' खालामो खालामो खालायो बिदिनो लायो हाल एवनाय आरो गारि बोनायफ्राव मानसिया जेरै गिदिंहोयो बिदिनो गिदिङो मोसौआ रागा गैया नाथाय गावनि बेरेखा मोनोब्ला गंजों सौनो नागिरो आरोना नोंथां ओ मोसौ गायहा बोसोरफा माफा फिसा आजायो आरोना नोंथां फिसा गोरलैनिफ्राय आहार जायो मोसौआ मोसौआ दै सानस्रिनोबो हागौ अखा आरो सान्दुंखौ मोसौआ सहायनो हायो मोसौआ
औ
हागौ अखा आरो सानदोंबाबो बियो दुब्लियाव हैनानै जेनेबा थायो आरोना नोंथां मोसौआ गांसोखौ सिगां अर अरस'नानै एरैनो ओ बान्दाराव लायो आरो जिराय जिरायबा उदै सिंनिफ्राय दिहुननानै सावग्ललियो आरो नोंथां जिराय जिरायनाय समाव ओ दानिया आं मोसौनि आदार बा जानायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो ओ मोसौआ गांसो जायो गोस ओ गांसोनि अनगायैबो मोसौहा दं दंफांनि बिलाइ माइ जिगाब माइ फिथाइ सबाइ दालि बेस र गुन्दैनि दाना जायो मोसौआ संख्रिखौ बिमायनो मोजां मोनो गुबुन गुबुन मि ओ जुनारफोर बायदि मोसौआ दै लोङो दानिया आं मोसौनि बानजायनायनि सोमोन्दै एसे बुंनि आरोना नोंथां
न'आव फिसिजाग्रा जुनारफोरनि गेजेराव मोसौ माहारिया मानसिफोरनि गोनां मोसौआ मानसिफोरनो जेरैबो बा बानजायो मोसौ हालुवाया हाल एवो गारि बोयो मै होयो बाय सेन्थ्रा हाबा मावो मोसौ गाया गायखेर गाइखेर होयो गाइखेरा मानसिनि थाखाय ओ जोबोरैनो गोनां जिराद बेमारि मानसिफोराबो बो गाइखेर जाहोयो गाइखेरनिफ्राय माखन माखन माखननिफ्राय जिउ घिउ बायदि बायला बानायनाय जायो बेफोर ओ बेफोर जिरादआ मानसिफोरनि थाखाय जोबोद गोनां गाइखेर दाखायाबो जानो मोजां मोसौआ बेजोंल' मानसिफोरनि थाखाय बानजायो मोसौनि गोबोरखिया हासार जायो हासार नङाब्लानो आबादा जाया बेनि थाखाय थाखायनो गोबोरखिया मोजां हासार लाय आबादाव होनाय जायो मोसौनि बिगुरजों जु जुटा गराइनि जिन बेग बायदि बायला बानायनाय जायो मोसौनि बिगुरजों ओ दलबो दामनो हायो बानायनाय जायो मोसौ हारा आरो गंआबो बिमायनो गोनां मोसौनि हाराया जोबोद मोजां हासार जायो मोसौ गंनिफ्राय दा खानजं दाबा बिफं बायदि बायलाबो बानायनाय जायो मोसौ बेदर खौ गुबुन गुबुन हारिया जायो बेबादिनो मोसौआ जोंखौ जेरैबो मदद खालामो
ओ बेनो आरोना नोंथां दानिया ओ गोबां मान सियानो मोखौ फिनानै ओ बा बेनि गा बेनिफ्राय मोननाय खौ फाननानै गोबां रां खामायगासिनो नो आरोना नोंथां बिसोरो ओ ओम गोबां सुबुङानो ओ मोसौनि फार्म बा मोसौनि गोबां मोसौ फिसिनानै बेनिफ्राय मोननाय गाइखेरखौ ओ गुबुन गुबुन जायगायाव फानहरनानै ओ गोबां रां खामायगासिनो दं। आरो मोखौ फिसिनाया जोबोद मुलाम्फा गोनां। मोसौनि गाइखेरनिफ्राय गोबां रोखोमनि जाग्रा जिनिस पनिर ओ आइस क्रिम गाइाखेर दाखा बायदि खिउ उनु बानायनाय जायो आरोना नोंथां ओ बेनो आरो आङो नोंथांनिसिमबो एसे मोसौनि सोमोन्दै बुंजा ओ फोरमाय हरनो जानो लुबैदोंमोन आरोना नोंथां नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
औ नोंथाङा जा बुंलांबाय
औ
औ औ
आथिं थोंब्रै गोनां नवाव पिजानाय रोखोमसे जुनार आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
हामाने मोसौ मासे ओ ला बै मोनसे मेबआव मोनसे बिबौ फारनै बेफोरबादि जानो थाख खाय आदार बायदिसिना जानो थाखाय खुगा सालाय हाथाय बिसोरनियाव दङ बिसोरो माने इसोरनो सोरजिनाय मोन नालाय बिसनावबो गासिबनावबो थु आरो नोंथां आखाइ थोंब्रै गोनां दा जोङो ओ मोसौखौ बे बुबा मोसौआ जोंनो मानि न जेराव जोङो मोसौनिफ्राय गोबां ओ मुलाम्फा जानाय बा मोनसे
औ नंगौ
जेराव जोङो बिसोरनि ओ मोसौनिफ्राय जोङो गाइ गायखेर मोननो हायो आरोना नोंथां बेनि उनाव हाय जोङो उनाव मोसौखौ जोङो हालौनाय बा आबाद मावनो थाखाय बाहायनाय जायो होन्नानै मिथियो ओ मैगं थाइगंनि आबाद मावोब्लाबो जोङो मोसौजों हालौनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां मोसौ हालुवाजों औ दा मोसौखौ जों ओरैबादि गोनांथि जानानै साननानै लायो गामियाव हराव जोङो ओ गोबां मोसौनि गोबां ओ फालांगि खालामनानै जोङो जों नुनो मोनो नोंथां।
औ
जेराव मासे मानै गिदिर गिदिर मोसौखौ जोङो फान्ना हायोब्ला उने
औ नोंगौ
ब्रैजि ब्रैजि बाजि बिदिनो बे बोसोर औ मोसौ नावबो नो गोनां जा गाबज्रिनाय बिगोमा बैसोरबो
औ
अ मोसौवआ ओ गुबैयै माने गांसो जानानै थांनानै थायो आरो बेसे औ माने जोङो गोदोनायाव दौलें खानानै दुब्लिबारि फोथार फोराव जोङो मोसौखौ खानानै दोन्नाय जायो आरो नोंथां जेराव बिसिनि‌ दुब्लि बारिनि बायदिसिना आरो मोसौनो जोङो जिगाब बायदिसिनाफोरखौबो होनाय जायो आदार हिसाबै जेराव जोङो ओंखाम ओंख्रिफोराव बिसफोरबो दं दा जोंनाव मोसौखौ लिंहरनानै बेफोरबायदि खामानियाव बाहायनांगौ मोनसे हानिया मुलाम्फा मोननो हायो आना नोंथां।
औ नंगौ।
मोसौ जोंनो मैसौखौ जों खानानैनो जोंनि गोबां ननि बिथिंआवनो जोंनि गोनां
औ औ नंगौ।
सुबुं माहारिनि थाखाय ओरैनो बेयो इन्टारनेटनि लोगोसे गोबां खामानियाव बिदिनो बिजाब
औ औ
ओं जोङो उम बेफोर बायदिनो जिब-जुनार इदिनो जुनार फिसिनाबो जों गोबां न'खरफोरखौहाय सामलायलाङो। जौगा होनो हायो आरो उम
औ नोंगौ।
दा बेफोर बायदि जिब-जुनारफोरा जोंनि थाखाय गोनांथार आरो बेसोरनि अनगायैबो गुबुन बेफोर अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय दा बेबायदि जिब-जुनार फिसिनाया जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव थायोबा बेबो जायखौ आङो माने आंनि बुंनायखौ नोंथां सा सोंनायखौ फिननायखौ हरफिनबाय आरोना नोंथां दा जोंहाथ' समाबो जाबाय आरोना नोंथां। दा आं बेखिनियावनो नोंथांजों रायलायनायखौ लाखिथ'नोसै होननानै सानबाय आरो ना नों थां उननि समाव जों मोजाङै रायलायफिनगोन आरोना नोंथां।
औ
अ नोंथां गोजोननाय थाबाय औ औ नोंथां गोजोननाय थाबाय।
उम
औ
आंनो माइ आबादनि सिगां सोंनायमोन माइ आबाद गैयामोन नोंनियाव दान
दाननाय थांदो
मा दान्नाय थांङाखैलै
दाननाय थांदोना थाङा?
हो
दान्नाय थांदोना मा